अ नोंथां बुंलाय
अ नोंथाङा मा खालामदों?
नै दं ओरैनो
अ ओंखाम जाबाय?
जाथ'वाखैनो
ए संथ'वाखै नामा?
गैया संथ'वाखैनो नोंथाङा?
जोंहाबो जाथ'वाखै
अ संबाय ना?
संथ' खो संथ'वाखैनो जोंहाबो।
ए होमबा मा ओंख्रि संनो नागिरदो?
दालिखौनो संनोसै सान्दों।
बेनिफ्राय?
ओमफ्राय औ दालि संनानै आलु भाजा एवनो सानदों।
अ।
ओमफ्राय नों दा खबरफोरा माबोरै।
खबरा मोजांथ' आनो दे आंनिया। नोंथांनिया मोजांबा?
औ मोजांथ'।
नोंथांहा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंजोबो नामा?
औ आं गासिखौबो सोंनो रोंगौ।
अ होमबा नों मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बागै जानो हागोन नामा?
अ नोंथाङा माबे दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सोंनो सान्दों
ओरैनो अनलाफोर सबायफोर
अ जागोन दे आं अनला ओंख्रिखौनो खोन्थानोसै होमबा अनला ओंख्रि संनोब्ला गिबियावनो अन अननि थाखाय माइरंखौ साय लानांगौ जायो।
बिना
अ खोनायाखै खोनायाखै हेलौ।
खोनायाखै माथो नोंथां
खोनायाखै
खोनानायाखैनो माथो।
अ खोनायाखै दाबो।
अ दा खोनादों देलाय बुंलाय नोंथां।
अ अ ओइ अनला ओंख्रि संनायाव गिबियावनो माइरंखौ देनानै लाग्रोयो सोमना दोननानै ओइ रुइहोनानै अ ओमफाय देनानै लाबाय आथिखालावथ' मिक्सार मेसिनबो ओंखारबाय नालाय बेजोंनो देयो गोदो उवालफोराव दिंखिफोराव देयोमोन ना।
औ औ।
दा मिक्सार मेचिन ओंखारबाय बेयावनो देयो आरो। खायसे खायसे दासिमबो उवालफोराव आरो दिंखिफोराव देनायखौ नुयो आरो। बेनिफ्राय गुन्दैखौ देनानै लानानै दैखौ सारायाव गुदुंखामना लाबाय ओमफ्राय गोदौब्ला बेखौ अनखौ सि थ्रि सारनानै होनांगौ।
औ।
ओ नों जि मस्ला मस्लि बेफोरदि देना लानायखौबो बेयाव होनांगौ। ओमफ्राय खारदै होना होनांगौ आरो। बेनिफ्राय गोदौबाथाय संख्रि होनानै
औ।
जायो अनला ओंख्रिया बिदिनो ओं आरो नों दा माबाफोर मोनथिबावनो लुुबैदोंमोन नामा? अ। हेलौ
हेलौ।
अ देलाय बुंलाय अ।
मा होननायमोन
अ नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा होनदों
बिदिनो होनबा अनलाखौथ' मिथिना मोनबाय जेनेबा नोंथाङा अनला
औ
ओंख्रिखौबो जेनेबा नोङो ओंख्रि
औ
देनानै दा उवालफोराव देनानै सङो जेनेबा
औ
एसे फोरमायना होदो।
अ माने नोंथां खोनायासै आङो नेटनि प्रब्लेम जादों। होनफिन हागोन?
अ मानि आं बिदि होनदों आरोना नोंथाङा अनला ओंख्रि सङो होनबाय नालाय। अनला ओंख्रि संनो रोङो होनदों नालाय। मानि नोंथाङा मानि मानि गोदोनि बादि, मानि दायो ग्रेन्दाराव उननानै सङो ना ना थौसिफोराव बा उवालफोराव देनानै सङो नोंथाङा?
अ जोंहा दा मिक्सार मेसिन बा ग्रेन्डार दङ नालाय। बेवहायनो आं देनानै सङो आरो औ।
दाथ' जुगफोराबो सोलायबाय नालाय। मानि मोजांखौ बयबो नागिरो नालाय थाब जानायखौ मोजाङानो।
गोरोबलांबाय आरो।
औ मोजां।
उम। आरोबाव नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावनो लुबैदोंमोन नामा? सोंजागोन? हेल'।
नोंथां हेल'। हेल'।
अ हेलौ नोंथां देलाय बुंलाय। अ खोनादों।
नोंथाङा माबा बुं, अ मानि नोंथाङा अनला ओंख्रि, हेल'।
अ नोंथां दे बुंलाय अ अ।
अनला ओंख्रिनि अनगायै नोंथाङा आरोबाव माबाफोर ओंख्रि संनो रोंबावो नामा?
अ रोंगौ नोंथां सबाय ओंख्रि आरो
औ।
ओंख्रि बिदि बायदि -बायदि- बायदि संनो रोंगौ आरो।
ए होमबा नोंथाङा, नारजि ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ। नोंथां दे, आं बुंनो नाजानोसै जायोना जाया आंनि बुंनाया माने दा गोबाव जाबाय संथारिया। सिगां संदोंमोन आरो। खोनादोंना?
खोनायाखै नों खोनायाखै नोंथां? मोजाङै
अ अ नारजि ओंख्रि संनायाव गिबियावनो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय नार्जिखौथ' नांखागौ नङा होमबा? बे नारजिखौ फाथोनिफ्रायनो फोराननानै फाथोखौ खाना फोराननानै सुमनानै दोनोमोन। ना बर'फोरा बेनिफ्रायनो नारजि ओंख्रिखौ बानाया जेब्ला नों नारजि ओंख्रिखौ संनो लायो होमब्ला बै फाथो राननायखौ ओ
औ।
फोराननानै बा सुनानै खारदैजों खारदैजों एवग्रोना लायो आरो आंनि संनाय बायदिखौबो फोरमायबाय आरो आङो।
औ औ मानि बेलेग-बेलेग जायो।
औ औ बेखौ ओमफ्राय, बे नारजि खारदैजों एवग्रोनानै गुन्दै खालामना गेब्लेहा लाग्रोयो बेनि ओमफ्राय संख्रि होनानै दै होना होबाय ओमफाय माबाफोर जे आरू बेफोरबायदि देना होबा होजायो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय नों ना बे दर बेफोरबायदि होदा आरो माबाफोर नोंदां सोंबावनो
मोजां मोनोना आरो नोंथाङा नारजि ओंख्रिखौ जाना गोथाव मोनोना नारजि ओंख्रिखौ जाना गोथाव मोनोना नोंथाङा
मोनो बर'नि ओंख्रिखौ आनो गोथाव मोना जानो नङा होनब्ला
अ नंगौ नंगौ गोथाव मोन खायोना आरो गोथाव मोननायालाय आरो
औ नोंथाङा गोथाव मोनो दा
मोनो मोनो नोंथां गोथाव मोनो
अ ओमफ्राय नोंथां माबाफोर सोंबावगौमोन नामा
नोंथां माने सोंनाया र' नोंथाङाथ' गासिबो ओंख्रिखौनो संनो रोङो होनखादों ना
औ नोंथां
अ ओमफाय सबायफोरखौ सबाय सा साम' सबाय दाउ माबादि संनाय जा अ एसे फोरमायना होदो दे अ दे खोन्थाना हो एसे
गिबियावनो सबाइ ओंख्रि संनो था खाय सबायखौ नांगौ जायो नङा होमबा ओ सबायख खौ बर'फोरा थ' बेफोरबायदि देनानै लाग्रोयो मा होनो बेखौ ओ देग्राखौबो मा होनोमोनथाय बेखौ जाथा ना मा होनोमोन बेजों दे
अ ओइ दा आंथ' नुनायाव मानि बियार बथलफोरजों उननायखोसो नुलाबायथारो आंथ'
बेबायदि आरो माने ओमफ्राय बिदिखो लाग्रोनानै बेखौ जेब्ला सं नो जायो।
ओं
जेब्ला संनो लायो अब्ला ओमफ्राय बै देनानै लानाय सबायखौ सुना लाबाय सुनानै लानानै आथिखालाव कुकारफोराव होनानै माने रुग्रो ना लायो आरो गोदो ओ दैयावनो माबायो संनाय जायोमोन खारदै होननानै आथिखालाव रुना लाग्रोनायखौ नुयो ओमफ्राय रुना लाग्रनानै सारायाव ल'खबनानै दै होनानै ओमफ्राय खारदैखौ होना होयो ओमफ्राय संख्रि होयो आरो ओमफ्राय नों ना बेदर होबा होबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम देनानै नो जाबाय आरो सबाइ ओंख्रिया
औ
औ। ओमफ्राय नोंथां माबाफोर सोंबावनो हो नामा
औ।
हो
हेलौ।
अ नोंथां देलाय बुंलाय।
हेलौ
अ हेलौ नोंथां। हेलौ अ।
खोनादों ना नों?
अ खोनादों नोंथां बुंलाय।
ओमफ्राय मा खालामगासिनो दालाय?
आं ओरैनो दं नोंथाङालाय?
आंबो दङ ओरैनो ओंखाम संनो जाथ'वाखैना नोंथां?
ओंखामा संनो जाबायानो संनो
औ दे।
औ ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दासान्दि?
आंथ' दासानदि नै माने दंथ'यो ओरैनो जेबो मावनायबो जाया यै आरो।
अ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना?
औ दे नोंथां दे जागोन दे औ दे।